हेल'
औ नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङना नोंथां।
औ नोंथां।
आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों। जोंनि बुहुम एबा मिथिंगा आबहावा गेब्रेनायनि बागै फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा ा हागोन ना नोंथां।
औ हागोना नोंथां।
बिदिबा आंनो जागायनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ दे जागाय जेनदो दे।
दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि बुहुमाव थानाय मिथिंगा एबा आबहावखौ जाय थियै मोजाङै गैला मानो होननानै बुङोब्ला फावा मिथिंगाया गेब्रेनायनि फु गेब्रेनायनि सायाव जै दा बेखौ जों होबथानो थाखाय एबा मिथिंगाखौ होबथानो थाखाय मिथिंगा गेब्रेंनाय आफावा गेबेंनायखौ खिथानो थाखायब्ला जोंहा गिबियावनो बिफां-लाइफां दाननाय हाग्रा बंग्रा सावस्रांनाय फोजोबस्रांनायखौ जोङो गिबियावनो खालामग्रोनांगोन बन्द' खालामग्रोनांग नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुहुमनि मिथिंगाखौ मोजां। रैखाथि संरैखाथि लाखिनांगोन दा बेनिखायनो बेनिखायनो जोंहा जोंनि बारहावाखौ गेब्रेनायखौ जोङो रैखाथि लाखिनो थाखायब्ला। रैखाथि लाखिनो थाखायब्ला जोंहा गिबियावनो फेक्ट्रि कारखाना गासैबो माबाखौ जोङो गायसननायखौ जों बन्द' खालामनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला। फेक्ट'रि कारखाना गायसननायखौ मानि थाखाय बन्द' खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला बै फेक्ट'रि कारखानायाव गोबां सावगारनाय। लेथ्रा लेथ्रा उखुन्दै लेथ्रा लेथ्रा गनाय जायगाों लेथ्राफोरखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनांगोन एबा जोंनि अक्सिजेनाव बै सावगारनायनि उखुन्दैया गोरोबनानै थाब्ला जोंहा बहुमनि जों सुबुं माहारिफोरा गोाहां लानांगौ गोबां खस्थ' जागोन जायनि जाहोनाव जोङो। सम आरो बेमारजों भुगिनांगोन नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां।
ओ दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला जों बेनिखायनो। जोंहा फांसे बिफां दानफायोब्ला जोङो फांबा बिफां गायनांगोन नङा होमबा नोंथां।
दा बेनिखायनो जोंहा बुहुम जोंनि बुहुमाव बिफां लाइफां मिथिंगानि बिफां लाइफां हाग्रा मुग्रा। जोबस्रांलांनो हमदों दा बेफोरखौनो बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोंहा जोंनि जोंनि गासैनिबो। हाबाफारि हिसाबै जों गासैबो दायथ' एबा बिबान लानानै जोंहा बिफां लाइफांखौ गायनांगोन। बेनिखायनो आं फोरमायनो सानोदि गासैबो सुबुंफोरा जाहाथे गावनि जिउखौ आलो गोजोनै खुंलांनो थाखायब्ला जोङो। बिफां लाइफां बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम गायनांगोन। हाग्रा बंग्रा दानफैनायखौ बनद' खालामनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
दा बेनिखायनो जोंहा गासैबो सुबुंफोरा। जोङो बुहुमनि मिथिंगाखौ जोङो संरैखाथि लाखिनांगोन‌। जोंहा दिनै जोंनि बुहुमाव गोबां गरमनि सायाव गरम जानो हमबाय बैफोर गरमखौबो नोजोर बोनानै। थोंजों गरम जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जेरै जोंनि बुहुमाव मिथिंगायानि मोननाय बे बिफां लाइफां बिफां लाइफां जिब जुनारफोरखौ जों सुबुं माहारिफ्रा फोजोबस्रांनो हमबाय दा बेनिखायनो जोंहा बिफां लाइफांखौ जोंहा। गायनांगौनि दायथ' लानांगौ जाहैबाय नोंथां दा नोंथाङाबो फंनैसो। मिथिंगा एबा आबहावा गेब्रेंनायनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा हायोबा नों नाङा मिथिंगा आबहावा गेब्रोंनायखौ। माबोरै होबथागोन जों बेनि थाखाय नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां दा गिबियावनो गिबियावनो नोंथाङा। बार गेब्रोंनायनि सोमोनदै बुंलांबाय दा आंनि सान्थौजों आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनोसै।
दा आबहावा जोंबहावा गेबेंनाय होनोब्लाथ' जोंनि बुहुमाव थानाय ओ माखासे सुबुंफोरनि जाउनावहाय माने आबहावाया गेब्रेङो आरोना आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओ सारा माबायावहाय ओ बुहुमाव थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार मानथि दुमसि गाससिखौबो लानानैनो मोनसे आबहावाय जोंनि आबहावा नं होननानै बुङो नङा होनबा नोंथां? दा मेन खोथायानो जाबाय जोंनि आबहावा गेब्रेंनाय जेरै आफहाद गेंब्रेंनाय बुङोब्ला नोंथाङा जेनाखि बुंदों जेरै दंफां लाइफां दानफायोब्ला जोंनि फरायहाय माने गुबुंले जायो गेब्रें जायो नाथाय बिफां लाइफां बिफां दानफायोब्ला माने जों मानि थाखाय गेब्रें जायो होनबा जोंनि बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन मोनो जों थांनानै थानो थाखाय जों अक्सिजेननि गोनांथि आरो बै जेनाखि माखासे कल कारखानानिफ्राय गिदिर गिदिर उखुन्दै बेफोरनि माखासे गेसफोरखौहाय बिफाङा बोनानै लायो आरोना बे बिफां बिफांखौ दानफायोब्ला बे बिफां लाइफाङा जेनाखि गेस बोनांगौमोन बेखौ जोंनावहाय जों बोनानै लानांगौ जायो बेनि थाखाय बेनो जोंनावहाय माखासे गोहोम खोख्लैयो आरोना आरो थिग बेबो बेबायदिनो जेरै आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जेरै गिदिर गिदिर माखासे ओ टाउन सहरफोराव डि जे डिजे दामनाय बा गारि मथर खारनायनि जाउनाव माखासे साउन्दफोराहाय गेब्रेंनाय जायो नङा होमबा बेफोरावबो बे गारि मथर खालामनायनि उखुन्दैजोंबो माने गेब्रेंनाय जायो आरो ना आबहावाया। बेखौबो जोङो माबा खालामनांगोन मा होनो खमायनांगोन गारि मथर सालायनायखौ नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ जोङो लामा ससे थाङोब्लानो दानि आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनो जे गारि मथरजोंल' थांनाय बा गारि मथर सालायनायखौल' जों बांसिन नुनो मोनोसै। जोङो गोदोनि समफोरावहाय गारि मथरफोरखौ बारा नुुबाङामोन बेनिफ्राय ओमफ्राय ओ साइकेलफोरजों बांसिन हानथियोमोन। बेनि थाखाय आबहावायाहाय गोदोनि समफ्रावहाय बारा गुबुंले नङामोन आरो। दा बेनि थाखाय जोङो गारि मथर सालायनायखौ जोङो खमायनांगोन। नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनोसै
औ गारि मथर सालायनायखौ खमायनांगोन अब्लासो उखुन्दैफोरा सोदोबफोरा खमायलांगोन आरो बिनिफ्राय बे जोंहा दै दैयाहाय दै बा लोंग्रा दैबा जोंनि दैसानि दैफोर बा माखासे ओ लैथोनि दैफोर बा बिलोफोरनि दैफोरावहाय जोङो ओ गोग्गो नांगोन जों गोग्गो दै मोनदोंब्लासो जोङो जोंनि देहायावहाय थांना थानायावहाय जेबो गोहोम खोख्लैनाय नङा आरो ना। दा गोगो दैखौ जों बोरै बानायनांगोन होननानै बुङोब्ला जेरै दैफोरावहाय जेराव मेराव ओ गेसाव गोफुन माखासे प्लास्टिक जाखोनद्रा माखासे थैनायफोरखौ जोंनि दैयावहाय गारसनोब्ला दैयाहाय गुबुंले जागोन। जागोन नङा होमबा नोंथां? दैया गुबुंले जायोब्ला जोङो बे दै गुबुंलेखौ जों लोङोब्ला जोंनावहाय माखासे भाइरासफोर सोमजिगोन। आरो बे दैयाव जों दुगैयोब्ला माखासे बेमार आजारफोर बेफोरनि बेरामखौ जोङो सोमजिगोन बेनि थाखायनो जोङो माखासे बैफोर लेथ्रा बुस्थुफोरखौ जेराव मेराव दैफ्राव दै सेराव गारालासे दोननो नाङो गारालासे माखासे डास्टबिनफोराव सोनानै दोनोब्ला माने मोजां जायो आरोना मानो होनोब्ला जोंनि आ बहावायाहाय गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो बासायगोन आरोना आरो बिनिफ्राय आबहावा गुबुंले जानाय होनबा जेरै हा हायाबो आ हाफोराबो जोंना गुबुंले जायो नङा होमबा नोंथां जेरै ओ आबाद मावनायफोराव जेरै माखासे रासयनारि हासारफोरखौहाय नांगौ बिबांनि होआलासे माने बिनिबो अभार माने बारा बाहायनायावहाय माने हाफोराहाय गुबुंले जायो आरोना जेरै फोरा गुबुंले जायोब्ला जोंनि ओ आबादफोराहाय माने जे रखम नांगौखिनि आबाद मावनाय बेफोरावहाय भिटामिन अभार जायोबा भिटामिन बेयाव अभार जानाय फिथाइफोरखौ जायोब्लाबो जोङो माने जोंनि देहायावहाय गोहोम खोख्लैबाय नङा होमबा आरो रासायनारि हासारखौहाय औ अभार बाहायोबा जोंनि आबादफोराबो मोजां जानाय नङा आरो प्लास्टिक बथल बेफोरबायदि आबादफोरखौहाय हाफोराव गारलाबायोब्ला जेराव ाव जोंनियावहाय हाया गुबुंले जागोन
औ
बिनि थाखायनो जोङो ओ हा गुबुंले जा जानायखौ होबथानोब्ला जोङो प्लास्टिकफोरखौ बा रासयनारि हासारफोरखौ बारा बाहायनाङा आरोना जोङो बेखौहाय खम खालामनांगौ। आरो बिनिफ्राय जेनाखि जे फिफां लाइफां दानफायनाय बेखौ जोङो नोंथाङानो दहाय बुंनानै फैखाबाय फिफां लाइफां दानफायनायखौबो जोङो माने टटेलि माने बन्द'खौनो खालामनांगोन आरोना बन्द' खालामनांगोन माने मानिबा जाहोनाव बिफांखौ जों दानफायदों जानो हागौ आरो ना मानिबा जाहोनाव जों फांसे बिफां दानफायोबा नोंथाङा जेरेखम बुंदों जिथा बििफां गायनांगौ बे थारैनो सैथो आरोना माखासे बिफां दानफायोब्ला जों मानिबा जाहोनाव बेखौ जोङो दानफायखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव फिन खेबसेबाव आरो जिथा बिफांखौ जोङो गायनानै दोननांगौ आरो
औ
मानो होनोब्ला बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि माखासे मा होनो बुहुमावहाय सोमख समायना माने थाजिम माने आबहावाया थाजिम जागोन आरो जों मोजां रोखोमनि बार मोनगोन जोङो सान्दुंनिफ्रायबा जों रैखा मोनगोन बेनिखायनो जोंहा बिफां लाइफांनि गोनांथि आरो जिब जुनारफोराबो माने बिफां लाइफांफोरावहाय माखासे दाउसिन दाउलाफोराबो बा बोनानै थायो नङा होमबा नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां
बिनि थाखाय जोंहा बिफां लाइफांनि गोनांथि जों बिफां लाइफां फोजोबस्रांनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन बिफां लाइफांफोरखौ दानस्राङोबा जोंनि माखासे जिब जुनार आरो दाउसि्रिन दाउलाफोराबो माने थानो हानाय गोहो फैनाय नङा मानो होना हाग्राफोरखौ फोजोबस्राङोब्ला जोंनि अबाव थानो अबाव मानो बिसोरबो जागोन आरोोना न' गैजायि बायदि जागोन बे बेफोरो जोंनो माने आबहावायावाहाय गुबुंले जालाङो नङा होमबा नोंथाङाोजोबस्रांनायनि जाउनाव दा जोंना बुङोब्लाथ' माने खोथाया जोबा नङा होमबा नोंथां दा आबहावा बेदेनायनि सोमोन्दै नोंथांजों अनेक बाथ्राफोर रायज्लायबाय आरो नोंथांनिफ्रायबो आङो अनेक आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै माने बाथ्राफोर मिथिनो हाबाय बिनि थाखाय नोंथांजोंहाय माने रोजा रोजा साबायख थाबाय आरोना नोंथांनि गोजोननायखौ जासोबबाय दा नोंथां
दा आंबो औ दा आंबो नोंथांनो फोरमायरनो सानदों दि नोंथाङा जोंहाथ' गोबां समनिबो आंखाल नङा मानो नोंथां दा बेनिखायनो जों नोंथांखौ आंबो बे एसे एनै समाव एबा जोंनि बुहुमाव मिथिंगायाव मोननाय मिथिंगा गेब्रुंनाय आबहावा गेब्रेंनायनि संरैखाथि खालामनायनि बागै फंनैसो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय दा नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय नोंथां सिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा आंनिसिम गोसो गोथारै आसा खालामबावो फिन खेबसे उननि टपिकावहाय नोंथांजों रायज्लायनो मोनो नोंथाङा रोजा रोजा सा साबायखर नोंथांनिसिम औ गोजोन्थों नोंथां दे बिदिबा ना आं नोंथां दे नोंथां